हेलौ नोथां
औ खोनादों ना नोंथां
औ खोनाबाय दा
औ ना दासो खोनादों नै
औ खोनादों नोंथां खोनादो
दा नोंथाङा मा खालायगासिनो दङ
अ नोंथाङा आं दायो ओरैनोसो दङ नै जिरायनानै
अ ओरैनोसो दं होनबा ना नोंथां औ-औ मोनसे खबर दंमोन
औ बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांनि खबर खौ खोन्थागौमोन
औ औ हागोन खोनथान औ दा आं कल खालामनि जाहोनानो जाबाय नोंथां दा नोंथां ओ मोनसे टपिक लानानै फैदों आरो आं नोंथांनिसिम। जा बे टपिकआनो जाहैबाय औ जों सुबुंफोराबा ओ जों सुबुं माहारिया न'खर समाज दानो थाखाय ओ बा न'खर समाज सोलिनो थाखाय मा मा राहायै ओ मा मा राहायै जोङो जिउ खु ओ जिउखौ खुंनो हायो बा न'खर समाजखौ जों दालांनो हायो आरो। बैफोरनि बागै आ माने नों थाङा फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन। आं नोंथाङा जुदि आंजों जोङो जों जोंनि सुबुं माहारिया जिउलाम माब्रै न'खरनि ओ जिउ लामाखौ दैदेनना लानो हायो बेनि सायाव आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां होमबा आङो नोंथांनो एसे फोरमायनो सानबाय। ओ ओरैनोथ' जोङो मानसिनि सुबुं माहारिया आबाद गाहाय हादोर आबाद गाहायखा नालाय जोंनि माबायानो जों आबाद मावनानैल' जाखायो नालाय ओंखायनो जों गिबियावनो जों जोंनि जिउ खौ दैदेननो थाखाय बा न'खरनि बाख्रिखौ बा जोंनि जानायनि आदारखौ सुफुंनो थाखाय जोङो माइ आबादखौनो गिबियै गाहाय खालामनानै लायो। जोङो दैज्लांनि समाव बे माइ आबादखौ मावो। जोङो न'खरावनो न'खरखौ सामलायनो थाखाय न'खरावनो गोबां बिगा बा सोरबा न'ख खरावनो दस बिगा पन्द्र' बिगा गाहाम बिस बिगा गाहाम माइ गाइयो। बे माइ गायनाइ खौनो जोङो गाव गावनि जिउ खुंनायावहाय जानो आदार हिसाबै बाहायो।
औ।
बे माइ आबादजों बा जानाय आदारनि अनगायैबो जोङो गोबां आबादजों लो आबाद मावो जेरैहाय मैगं थाइगंनि आबादफोर। बे आबादफोरजोंनो जोङो गाव गावनि जिउ राहा लामाखौ दैदेनो न'खरफोरखौ दैदेनो। आ गिबियावनो जोङो मैगं मै थाइगंफोरखौ न'नि बारियाव गायनानै बेफोर गायनाय मैगं थाइगंफोरखौ जोङो बाजाराव फाननानै गाव गावनि न'खरफोरखौ दैदेनो। जेरैहाय जोङो दाथ' आथिखालावहाय गोब बां बुरा बुराब मा होनो बानलु सिब्र' गायो। बेखौबो जोङो बबेबा हा जायगायाव दैथायहरनानै जोङो गावनि जिउ राहा लामाखौ दैदेननो गोबबां रां मोननो हायो।
औ औ।
बेनि अनगायैबो जोङो बा न'नि बारियावनो गायनाय मैगं थाइगंफोर जेरै दैलांनि होनोब्ला जों बहल, जिंखा, थाइबें, पथल बेफोरबायदि जोङो मैगं थाइगंफोरखौ गायो आरो बेफोरखौ जोङो हाथाइ बाजाराव फाननानै जोङो जोंनि जिउ राहा लामाखौ दैदेननानै लानो हा ओ दैदेनो। बा नखरफोरखौ सामलायनो हायो आरो जोङो गथ गथाय खौबो बेफोरो आंजोंनो फोरोङो ओ फोरोंनो हायो मानो होनोब्ला जोंनियावथ सरखारि साख्रि फोर जेबो गैया बिदि जोङो बेबायदिनो आबाद मावनानैनो जों जोंनि नखरफोरखौ साम ओ सामलायो
औ
ओरैनोथ जों बे गुबै आबादजोंनो जोंनि नखरखौ बांसिन सामलायो आरो दायो
औ औ नंगौ नोंथां
इनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर सोंबावनांगौ दंमोन नामा
सोंनो माने सोंनायाथ दा नै नोंथाङा खोन्थानाय बदिनो जोंहा ओ नखर दानायाव बा निउ नखर राहा लामाखौ मारै बानाय ओ दायो बिनि बागै सोंनायाव नोंथाङा फंनैसो बुंखाबाय बुंनायाथ
औ नंगौ
औ
आ ओरैनो नोंथांमोननि ओस नोंथांमोननि ओनसोलावलाय माबायदि थासारियाव ओ नखर सामलायगासिनो दङ एसे फोरमायनो हागोनना
औ हागोन नोंथां
औ
दा ओ जोंहा नखर दानाय एबा नखर संसारनि लामा माखासे राहा लामा बेफोरो जाहैबाय जोंहा ओ गोदोनिफ्रायनो जों नुबोबाय थादों जोंहा गाहायै मेइनलि जों हा आबाद आबादखौनो बुंनो हायो गोबां सु बुङानो जोंहा नखर दानो थाखाय उम रां नांगौ जायो जाय रांफोरखौ जोङो आबाद मावनानै जोङो आबादनि फिथाइ मोननायखौ बाजाराव फाननानै जोङो बेनिफ्राय मोननाय रांजों जोङो नखरफोरखौ सालायनो हायो आरो दा बेबायदिनो जोंहा गोबां ओ गोबां समाज आव जानेबा गोबां रोखोमनि सुबुंफोर दङ गासिबो सुबुंफोरा गासिबो एखे नंजोबा खायफाया जोंहा ओ फार्मिं खालामनानैबो नखर दाबोदों खायफाया आबाद मावनानै ओ नख खर दाबोदों आरो बिदिनो सोरबा बिदिनो ओ मा होनो बेफारि बा बेफार फालांगि खालामनानैबो नखर दाबोदों आरो खायफा फ्रा जेनबा जोंहा मा होनो जि जोम बायदि आगर आखाइ दानानैबाबो नखर खुंबोनायखौ जों नुुबोनो हमदों आरो दा बिदिनो जोंहा गोदो गोदायनि समावबो जों नाहरोब्ला ओ आबादल' नङामोन आबादजों लोगोसे जोंहा गोबां रोखोमनि ओ माखासे ओ जेनेबा आदब खायदानि गेजेरजों न'खर दाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो । ओ जायनि बि थिङाव जोंहा बुंनो थाङोब्ला ओ दाव अमा बोरमा बायदि बायदिखौ बि ओ बिसोरो गोदोनि समाव फिसियोमोन । बिदिनो दाउ अमा हांसो मोसौ । बेबायदिनो ओ जिब जुनारफोर फिसिनानै बैफोर जिब जुनारनिफ्राय मोन जिब जुनारफोरखौ जेन'बा जोलै बाराय होयोमोन आरो ।
औ नों
जोलै बाराय होनानै जेब्ला जिब जुनार फिसिनायनि संखिआ बुरजा जायो बैफोरखौनो ओ जेब्ला ना ओ रां रुफानि नां रां रुफा नांगौ जायो । बै समाव बेफोरखौ बाजाराव फाननानै थाइसे थाइनैब्लाबो रां आरजिनो हायोमोन आरो । बेफोर रां आरजिनानै मोननायफोरखौ फोरजोंनो बिसोरो ओ गोदोनिफ फाइनो न'खरखौ दाबोगासिनो दङ । आ बे दाबोनायखौ नुदों आरो दा बैफोरनि माखासे जे गोदो गोदायनिफ्राय आरो दानिफ्राय बे न'खर दानाय न'खर दानाय राहा लामाफ्रा एसे सोलाय सोल'खौ जों नुनो मोनदों आरो दासिमावहा
औ नंगौ नंगौ औ नंगौ ।
मानो होनोबा जोंहा दानि समाजाव बा दानि जुगाव जोंहा एसे गासिबो बिथिङावनो आबादनि बिथिङावनो जा बा बेफार फालांगिनि बिथिङावनो जा गासिबो माने ओ जों नायनो थाङोब्ला माबा बुंनो थाङोब्ला जोंहा मिथिखागौ ओ दानि जुगाव जोंहा गोनोखोआरि आदबजों माखासे मुवा बेसाद ओंखारबाय । जायनि जोहै बे उम्म आबाद बा बायदिसिना बेफार फालांगिफोराबो गोदोनि सुयै गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ।
औ औ ।
औ आबादफोरानो जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव एसे गोबाव सम बा दैलां बोथोराव मावग्रा आबादखौ दैज्लां बोथोरावल' मावनाय जायोमोन। नाथाय जों दा जोंनि दानि जुगाव गोनोखो ओ गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय माखासे मेडिसिनफोरनि गेजेरजों जोंहा दैज्लां बोथोरनि आबादखौ मेसें बोथोरावबो मावनो हानाय दाहालागै जाफैबाय आरो बा बोथोरनिखौ दैज्लां बोथोराव मावनानैबो जोङो मोजां फिथाइखौ मोननो हायो आरो । दा बैफोरनि राहा फोरानो जोंहा जाहैबाय गोनोखो आदबजों दिहुनजानाय माखासे बिगियान बिगियानफोरजों ओ सोरजि जानाय मा खासे ओ मुलि मिसिन रासायनारि हासार बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा ओंखारबाय आरो । दा बैफोरनि गेजेरजोंनो गेजेरजोंनो जोङो बैफोर ओ आबाद बायदि बायदि मुवाफोरखौ जोङो मावनानै मोनफिनो हायो आरो। आरो बिदिनो बुं थाङोब्ला खम समावनो जोंहा थाब थाब आबादनि फिथाइखौ मोननानै आरो थाब बो थाबनो गुबुन आबाद मावनानै बिनि फिथाइखौ मोनफिननो हायो आरो।
औ नोंथां नंगौ।
बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनबाय आरो। दा नोंथाङाबो थो बिदिनो गोदोनि माव ओ गोदोनि मावनानै न'खर दाबोनाय आरो दानि समाव जोंहा बायदि रोखोम मावनानै न'खर दाबोनायनि सायाव एसे फंनैसो बुंनो हाफिननो नामा?
औ औ हागोन ओ बिथांनि मिथिनो लुबैबायदि ओ जोङो जिउ राहा लामा माफोरखौहाय बा न'खरफोरखौ जोङो आबजोंल' नङा गुबुन गुबुन आबाद खामानि मावनि गेजेरजोंबो जादायो जेरैहायनोखि जोङो दाउ अमा फिसिनाय। बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो मोसौ मैसो फिसिनाय बे फोरनि गेजेरजोंबो जों जों जोंनि न'खरफोरखौ ओ सामलाय बोनो हायो जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो सुबुं माहारिफोरा दाउ अमा फिसिनानै एबा जिब जुनार फिसिनानै गाव गावनि नख'रफोर खौ गोबां सामलायबोगासिनोखा खुंबोगासिनोखा। ओ गाव गावनि गथ'फोरखौ फोरोंबोगासिनोखा। जोङो दाउ अमाफोरफोरखौ फिबा जोङो बेफोरखौ देरोब्ला लाबोब्लाों बाजाराव फाननायनि गेजेरजोंब्लाबो गेजेरजोंब्लाबो जोङो हो न'खरफोरखौ साबलायो आरो मानोना जायगायाव' जिब जुनखिसि दोर गोबां रांखौ खाबायनो हायो नालाय ओरैनोथ आथिखाललि गोदोनि समावहाय जोङो जिब जुनार फिनायोब्ला जेबो बेवहाय मुलि सुलि मैगं थाइगं फोरावबो जोङो बाहायामोन जों बेयाव बास जों अर्गेनिक जेनेबा हासारथिंगायारि हास जोङो मैगंफोरखौ आबादफोरखौ मावोमोन आथिखालाव जोंङो मगं थाइगं मावोब्ला ओ माखासे बिगियानारि आदबजों दिहुनजानाय ओ रासायनारि हासारफोरखौ बांसिन बाहायसै ओ मुलि बायदि बायदि सै गोदोनि समावथ बेखौ नांलायानोमोन दायो बेफोरखौ बाहायोबो अ बे बेनि अनगायैबो जोङो जिब जुनार फिसियोब्लाबो जों बेवहाय गुबुन सरखारि जाग्रा आदारफोरखौ जोङो बाहायनाय नुनो मोनसै। गोदोनि समावथ ओरैनो लकेल आदारफोर नो दाउ अमा फिसाफोरखौ फिसियोमोन आरो आ बेबायदिनो गो-गोबां जिउ राहा माबाफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिहुननानै लायोमोन आरो ना। आं बेखौनो एसे फोरमायबाय नोंथांनो।
औ होमब्ला नोंथां जहा समाबो जाबाय
औ नोंगौ
औ दा नों जों दसे सम बेफोरनि बागै ओ सावरायलायनो मोननानै
औ आंबो गोजोननायमोन नोंथां सावरायफानो मोननानै।
औ जागोन दे ओमबा।
दे ओमबा‌ नों